ओं नोंथां औ नोंथां नोंथाङा दसे समावनो हागोन ना
हागोन नोंथां हागोन
ओं मोनसे आयदायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों नोंथांनाव बे आयदायानो जाहैबाय ओ बर' गामि बेनि सायाव बेनि सोमोन्दै एसे सावरायलयसै नाङा होनबा नोंथां?
औ जागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां जागायजेनो ना आं जागायजेनो?
बर' गामि नोंथाङा एसे जागायना होग्रोदो नामा नोंथां
औ नोंथां नोंगौ नोंथां बर' गामि होनना बुङोब्ला जोंहा बर' माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो आलादा आलादा एखुदा एखुदा थाबोनानै रायजो जाबोनाय हारि नङा होमबा दा जोंहा बांसिन हाग्रा ओनसोलफोराव थायोमोन। हाग्रा फाहार बेफोरबायदि हाग्रा गुदु गुदु आव नैबे जख्रबसे हाग्रायाव बर'नि न'खरब्रै न'खरबा ओ गंब्रै गंब्रा न' दं। बै दखरसेयाव गंब्रै गंबा न' दं बेफोरबायदि थायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
गोजान गोजान दा जोंहा बर' गामि होनना बुङोब्ला बर' गामियाव सासे ओ गामियावहाय माने माबा थायो गावबुरा थायो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ थायो औ।
दा होननानै जेखौ बुङो जोङो थिग बिदिनो जोंहा बर' गामि फुंनिफ्राय लानानै सुरु खालामनोबा जोंहा जागायजेननोबा नैबदि ओरैबायदि जागायनो हायो जेरै जोंहा जोङो फुङाव सिखारनानै बर' बिमाया ओ माखासे माबाफोरखौ बा बाजिनो बानो सिखारोमोन गामि ओनसोलाव। गोदो गोदाय जोंनि बिमा आइजो माहारिया नङा होमबा? ओ फुंनि बा बाजिबानो सिखारनानै गोदोथ' जोंहा गोदोनिफ्रायनो जौ सावग्रा हारिखा जौ मावनानै जाग्रा बै समावहाय माने सिखारनानै बा ओ जौ सावो आरो सिथ्ला सिबो न' सिबो बिदिनो साफा साफ सिखोन लाखियो आरो ओरैनोबथ' जोंहा बर' हारिफोरा हाग्रा ओनसोलाव थाग्रा नालाय। मिथिंगाखौ माबायदि साब सिखोन लाखिनांगौ जोंहा मिथिखायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
जोंहा जोबोद गामि ओनसोलफोरखौ गाव गावनि न'फोराव जोबोद माने साब सिखोन थायो लाखियो। मिथिंगानि मिथिंगाजोंनो गोरोबना थानाय जोंहा बै समफोराव नंङा होमबा नोंथां? जेबो बिदिनाखि बानायजानाय मुवा बेसादफोरखौ जों बाहायामोन। जोङो औ बेफोरबायदिनो जोंहा सिखारनानै फुङावहाय सोरबाया हाग्रायाव बन्द दानानै थाङो अब्ला आइजो माहारिया फुङाव सिखारांनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोहरो ओंखाम गोजाबाबो बानलु बाथोन देलायनानै फुंनि समाव आरो बिनि उनाव जोंहा न' ओंखारलांनानै हौवाया हौवा मानसिया ओंखारलांनानै बन दानलायना फैयो बेफोरबायदि जागायदोंमोन आरो गोदोनि समाव दा जोङो गामियाव सासे ओ माबा गामिनि गोरा थायो। गावबुरा होनना मोनथिनाय जायो जायखौ माबा सोरबा दायोबा गोरोन्थि थि मावोबा माबाफोर दाय गोनां खामानि मावोबा गावबुरायानो मानि बिसार खालामो साजा होयो। जेरै जोंहा बे गामियाव ओ गथ' गथायफोरा फुंनि समाव सिखारनानै गेलेलायो गाव गावनि लोगोजों होसोलायनाय खारनाय बादायलायनाय गर गेलेनाय बेफोरबायदि थिग बिदिनो ओ स्कुलनि बा फरायसालियाव थांनायनि सम जायोबा ज' ज' बेग बालायनानै थाङो बेगथ' बेगथ' गैबावामोन बै समफोराव आखाइयाव लेखा लालायनानै थाङोमोन। थि बेबायदिनो जोहा गामियावहाय जेलानाखि सानजौफुनि ओंखाम ओंख्रि संनानै जाखाङोबा जोंहा जाखां जोबनानै जेेल्लानाखि खामानिया जोबथ'यो होमब्ला गामिनि आइजोफोर बा न' खाथिनि गासैबो सुबुंफोरा ज' न'खरनै न'खरथाम बा जों ज' जालायनानै सावरायलायो जिरायलायनानै गाव गावनि गोसोनि खोथा फोरमायलायो नङा ओमबा?
औ नोंगौ नोंथां।
थिग बिदिनो जोंहा नोंथाङा जुदि गामियाव माबाफोर गोरोन्थि मावदोंबा नोंथांखौ नोंथांनि माबायै माबायदि दि बेफोरबायदि माने दायखौ ओ माबायो सासे जुदि नोंथाङा सोरबा सासेनि सायाव दाय मावदोंबा बै सासे सुबुङा गावबुरानो माने ना-नालिस हैलायो नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
नालिस हैलायलायनानै नोंथांनि मुङाव नालिस हैगोन। बे आंखौ ओरैबायदि बे आंनि आंखौ ओरैबायदि खालामदों ओरैबायदि दाइमावदों। बेफोरबायदि होननानै दा गावबुराया बे जोंनि गामियाव सासे हालमाजि थायो नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
हालमाजिया माने गावबुराया हालमाजिखौ लिंहरनानै बेनि माखासे खोथाफोराव खिन्थानानै ओरैबायदि ओरैबायदि जादों गाबोन ओ साननि से बाजि बा नै बाजियावहाय मोनसे मेल लिंथुमनांगौ दङ। बेखौ लेंथुमहै बेफोरबायदि होननानै मोनसे टाइम होनानै अब्ला बै हालमाजिया न' न' हाबहैजोबनानै माने लेंहैनांगौ जायो आरो नङा ओमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो।
आरो जों बै हालमाजिनो ओ जेरै जोंहा बेहाथ' जेनेबा ओरैनो मास बिदियाव से दानावहाय बेफोरबदि फैसा मोननायावबा गैया बेर बोसोराव जेनेबा न'खरसेयाव गंसे ओरैबायदि ओरैबायदि बोस दान बा ओ बोसोर सेयावहाय सेजौ रां बा सेजौ बाजि रां बेफोरबायदि होयो गंसे न'खरा बे मानसिनो हालमाजिनो बोसोरावसो आरो औ बिदिनो जोंहा ओ मिल मिथिंयाव खुंसै। दायखौ सिनायनोसै दाया सोरनि मा सोरखौबा जोखोम खालामदों नामा सोरनिबा सायाव मानिनाय खालामदों। दायखौ जुदि गिदिर मावदोंबा साजायाबो गिदिर जागोन। दाय या फिसाबा साजायाबो फिसा जागोन नङा ओमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां औ
दा बिदिनो आरो गोबां दंबावो जोंनि बर' गामिनि सोमोन्दै बुंनोबा बुंना फोजोबनो हाया। जोंहा बर' हारिया माने साब सिखोन थाबोग्रा दाय मावलायदोंबा जोंहा बै समफोरावहाय खुनु आयेन खानुन बा कर्टफोराव थांनानै कर्ट कासारिफोराव थांनानै जोङो नालिस हैलायनाय बा केस दैेलायनाय पुलिस थानायाव थांनानै बिदिखौ गैया जोंहा बेफोरबायदिनो बारा गियानबो गैयामोन बै समाव बर' हारिफोरा दा बेखायनो जोङो गामियावनो माने बेफोरखौ फोजोबलायोमोन नङा ओमबा नोंथां फोजोबलायनानै औ कक काजारायाव थाङामोन ओ बिदिनो नोंथाङाबो एसे जोंनि बर' गामिनि बागै फंनैसो होननानै बुंनानै होदो नामा नोंथां आंनि सिगांङावहाय
औ नंगौ नोंथां। बर' गामि होनना बुंङोब्लाथ' जों मिथिखायो बर' गामिफोराव स्पेसियेलि नोंङो माखौ नुनो मोनगो फिफां लाइफांजों बुफुमनाय थाइजौ खान्थाल नंङा होनबा नोंथां? माखासे मुवा बेसादफोरजों बुंफुंनायखौ नुनो मोन आरो जों बर' गामिफ्राव मा नुगोन? दाग्रा मुवा जायखौ इसान सलि होनना बुङ नङा ओमबा नोंथां न'खर न'खर दाग्रा मुवा एम्फौ फिसिनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनगोन आरो ओरै बोरमा अमा दाउ बेफोरबायदि थानायखौ जों नुनो मोनखागोन आरो बर' गामियाव बेफोरखौ जों सिनायखायो बर' गामि होननानै बर' गामिफोराव दा बेफोरो थायो आरो एम्फौ फिसिनाय बा अमाफोरा थाखागोन आरो न'खर न'खर अमा फिनाय बेफोरखौ जोंङो बर' गामिफोराव नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो बर' गामिफोरनि न'फोरा एसे आललादा जायो जोंनि बर'फोरनि न' लुनाय स्टाइलफ्राबो आलदा जायो। गोदोनि समावथ' ओरैबायदि जुदाखाथारमोन न'फोरा जोंनि बर'फोरनिया। जोंनि बर'फोरनि न'फोरा एखेबारे थुरिनि न' बा औवानि न' बा माबा इस जुरनि न' बेफोरबायदिखौ नुखागौमोन आरो जोंनि बर'फोरनिया एखेबारे जोंनि बर' जोर नि न'फोरा बै समाव आलदा जाखामोन आरो गामिफोराबो नंङा होनबा नोंथां दा गुबुननिफ्राय जोंनि बर'फोरनि' गामिफोरा एसे आलदा जुदा नुखायोमोन आरो। दाबु जुदा नुयो। मानो होनबा जोंनि बर'फोरनि न' लुनाय स्टाइलफ्रा आलदा थांना थानाय जानाय लोंनायफ्रा आलादा। दा बेफोरखौ जोंङो नुनो मोनो आरो। आरो नंगौ बर' न'खरफोराव माखासे ओ जेनेबा माखासे समाजफोर बा आयेनफोर दंङ नंङ थां जाय आयेनफोरा मानि गामिनि गेजेरावनो जोबनानै थांङो आरो नंङा होमबा नोंथां? बियो पुलिसफोरसिम बा कर्ट कासारि बा माबासिम फैलायलायनाय जाया आरो जाय फिसा फिसौ केसफोरखौ मा जोंनि गामिफ्राव गामिफोरानो सल्भ खालामनानै होयो आरो गामि ओनसोलाव नंङा हबा नोंथां? माखासे जेनेबा फिसा फिसौ जेंना सिखाव थाखायायनि जेंना बा सोरनिबा ओ मा होनना बुंङो सोरनावबा उम माबा मोनसे खैफोद जादों नंङा होमबा नोंथां न'खरनि गेजेराव ओ बिसि फिसानि गेजेराव दावराव जादों दा बेफोरखौ समादान खालामना होयो आरो गामिनि मानसिफ्रानो नोंथांङा होननाय बायदिनो गामियाव जोंना गावबुरा थायो। जायखौ होन जों गोरा गाहाय नंङा होमा नोंथां? गोरा गाहायमोन। गावबुरा आरो बे गावबुरानि खोथा मथे सोलियो आरो बे जाय गामियावहाय दिडसिसन लाबाथाय बे गावबुरानि बायदिनो जालांबाय आरो मानो होनबा ओ आरो बे गामिनिनो गोरा गाय नालाय बे गावबुराया मा जायो बोसोर बोसोरै बोसोर सोलायो आरो। बोसोरफ्रोमबो सोलायबाय थायो जुदि बे गावफोरा जुदि मोजां खामाय मावोब्ला हाबा मावोब्ला बे गावबुराखौनो दोनफिननाय जायो आरो जुदि बे गावबुरानि हा-हाबा मावनायखौ जुदि मोजां मोनाखैसै अब्ला बोसोरसेनि उनावबो सोलायनाय जायो आरो। आरो हालमाजि थायो हालमाजिया बिदिनो बोसोरसेयाव सासे आरो जुदि बेबो हालमाजिया जुदि मानसिफोरखौ मोजांङै मिथिं मेल मिथिं दावथिंनफोराव जुदि मोजां लिन्थ'नो हादोंब्ला बे हालमाजिखौ आरो दोनफिननाय जायो आरो बेफोरबायदि जोंनि बर'फोरनियाव माखासे नेमफोर दङ आरो नाथाय बे हा- हालमाजिनोथ' जोङो मा होनाय जायो एसे गामि गामि बे समावथ' जोंनाथ' माइ थायो नालाय नङाहोमबा नोंथां! माइफोराथ' गामि ओनसोलाव थायो नालाय। दा माइफोरखौहाय बिदिनो बोसोरसेयाव फालासे फाल्लानै होफर नाय जायो आरो न'खरफ्रोमबो ओमफाय जायहा माइ गैया बिसोरो फैसा रां हरनाय जायो आरो बिदिनो सेजौ बा सेजौ बाजि बा नैजौ बेफोरबायदि हरनाय जायो आरो बोसोरसेयावसो मोननसे दा जोंनियाव बेफोरबायदि नेमफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय जाय गावबुरा नङा होनदों नङा होनबा नोंथां बे गावबुराहा जेबो दान बान्थाबो गैया बेफोरबायदि जेबो मोना आरो दान गावबुराहा गावबुरा दान बान्थाबो गैया माइरंबो मोना माइबो मोना फैसाबो मोना जेबो मोना बे गावबुराया जेबो माबा गैया आरो प्रफिट गैया बेहा बे गावबुराया खालि गामिनि मानसिफोरखौ मोजाङै दैेदेननांगौ मेल मिथिंखौ खालामना होनांगौ गामियाव खैफोद आफोद जायोब्ला समादान खालामना होनांगौ आरो बे गावबुरानि गुबै दायथ' आरो बेहा नङा होमबा नोंथां आरो जोंनि बर'फोरनि गामिफोरावथ' बांसिन आबाद मावनानै जानायखौ
आबाद मावनानै जानाय बर'फोरा गाव गाव बा नोंथां सोरबा औवा दाननाय सोरबा ओ सबाय फोनाय सोरबा सिबिं फोनाय सोरबाबा माइ गायनाय सोरबाबा औवा दाननाय सोरबाबा गय गायनाय सोरबाबा हाग्रा फोसाबनाय बेफोरबायदिखौनो जोंनि बर'खौ नुनो मोनगोन आरो दा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नोंथां ओमफ्राय दे बिदिब्ला नोंथां